नोंथां औ नोंथां खोनादोंना नोंथां औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय औ हागोन नोंथां हागोन औ नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै माने टपिक सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादोंमोन औ जागोन जागोन
होमबा नोंथां जोंनि दै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा औ नंगौ नंगौ।
ओ दैज्लां बोथोराव माने नैजिबा जोंना स्टारटिं होनोबा जोंनिया माने मेन खेथि
खेथि होनोबा ओमौ माय केटियानो होनजायो होनबा औ नंगौ
गामियारि औ गामियारिनि थाखाय
नि थाखाय औ
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे माने नोंथांमोननि साइडथिं जाय माने बिथिं खोथिया फोनायफ्रा बोरै बोरै माने बेफोरखौ बोरै बोरै फैयो बोरै बोरै खेथि खालामो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन हागोन नोंथां हागोन औ औ औ दा मानि ओ आबादफोरनि बेलायाव जोंनि बर' बड'लेण्ड बा जोंनि आसाम बा जोंनि भारतावनो आरोखि आबादनि बेलायाव जों माइखौनो जों गिबि सारियाव दोननांगोन नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ
माइआनो जोंनि थाखाय गुदि आरोखि गोदोनि समावबो आरो दाबो आरोखि
औ औ
मानि माइनि सायावनो सोनारनानै ओ जोंनि गोबां मा होनो न'खरफोरा गावनि मा गावनि न'खरखौ गावनि फिसा फिसौ बिसिखौ माने जाहोबोनाय नायबोनाय जों बेखौ नुदों आरोखि नोंथां औ औ दा जोंनि ओनसोलाव माइखौ बोरै गायो बा मा दै गायनाय जायो बा मा आदबजों गायनाय जायो होननानै बुङोब्ला माइ गायनो बे थाखाय जों सिगांनो मा मोनसे माइ नांगौ जोंनो नङा होनदों नोंथाङ नंगौ नंगौ औ बे माइखौ गायनो थाखाय जों ओ मोनसे
जायगा दब्लाय मोनसे हाखौ जों हालौवग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां मोजाङै दै सोनानै बेखौ मोजां माने दुहु दुहु हालेवनानै जों लाग्रोनाय जायो
औ औ औ नंगौ नोंथां
मा खालामबावनाय जायो ओ माइखौ सोमनाय जायो जायखौ जों माइज्लि होननानै बुङो आरोखि बिनिफ्राय बेखौ साननै सानथामसो सोमनानै बोखांनानै बिनिफ्राय बै हालेवनाय आरोखि जे जायगायाव खोथिया खुबैनो बा माइ खुबैनो हालौनाय जों बे जायगायाव आमफाय माइखौ जों सारहैनाय जायो बा फोहैनाय जायो आरोखि नोंथां बेनिफ्राय जों बेखौ बेरा होनानै बा मुसारिफोरजों बा औवाफोरनि बेरा होनानै जों बेखौ दुमथेनाय जायो जाहाथे दावसिन दाउला बा न'नि दाउफोर बोरमाफोर मोसौफोर अमाफोर बेयावहाय हाबहैनो हाया औ बेनिफ्राय जेब्ला देरै देरै देरनानै से दान बारलाङो अब्ला माने जेब्ला बै माइ मा खोथिया माने गोरा जायो अब्ला जों बेखौ फुनायनि मोनसे सम जाबाय होननानै जों सानना साननानै लायो आरोखि नोंथां औ बेनिफ्राय जों जेब्ला खोथिया फुखांबाय फुनानै बिदिनो मा ओ गायनो थाखाय जों बब बेबा मोनसे दुब्लि न'आव गावबााग गावनिखौ माने हालेवग्रोना लाबाय सिगां खेबसे हालौगोरना लायो जायखौ जों खारायनाय होननानै बुङो आरो जों नैथि नै थामथि खेब जों हालेवग्रोना हालौवनाय जाबावो आरो थामथि खेब जेब्ला गायसै अब्ला बेखौ मा फिनिसिं होनाय बायदि मा खालामो हाब्रुखौ दुहु दुहु हाफोरखौ मोजां समान खालामो गारनानै दैफोरखौ समान होनानै लानानै जों गायनाय जायो आरोखि नोंथां औ जेब्ला गायखाङो बा जेब्ला मान ने दैज्लां बोथोराव जोंनि ओनसोलाव मा नुबावोमोन नोंथां गायनाय दैज्लां बोथोराव मा अखा हायाब्ला खोथियाफोरखौ मा खोथियाथ' नङा नांगाल जायखौनो जों नांगाल गोदोनि समाव ना औ बेफोरखौ उल्था गायनानै दोनबोलायनायबो जों नुदोंमोन आरोखि नोंथां औ आरो लोगोसे मा खालामबावोमोन अखा हायाब्ला अखा हानायनि थाखाय एम्बुनि हाबा होनाय जों बेफोरखौ नुदोंमोन
आरो बे मा होनो बे हुदाया एम्बुनि हाबा होनाय हुदाया माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दासिमबो दं आरोखि नोंथाङा बेफोरखौ नुनो मोनो औ बेबायदिनो माने औ गायनाय फुनायखौ जागायजेनो आरोखि जेब्ला गायनाय गायखाङो अब्ला जों बेखौ गोबां रोखोमनि जोथोन लाबावांगौ गोनांथि जायो जेरै माइयाव एम्फौ जानाय बा बेफोरबायदिनो आरोखि बेफोरखौ जों मुलि सारनांगोन बेफोरबाय दैफोरा मोजाङै जगायनांगोन औ बेफोरबायदिनो जों जोथोन लानांगोन आरोखि नोंथा ओ जेब्ला बिदिनो अक्ट'बर नभेम्बर जाजेनो अब्ला जों मा खालामबावो बेफोरखौ माने माइआ जोंना बिलाइ मानेबा बिलाइथ' नङा फिथाइ हरजेननो हमबाय आरोखि दिनो आगस्ट माबाफोर आरोखि अक्ट'बरफ्राव औ सेम्बराव माने माइखौ जों हाहैनो हानाय जायो आरोखि नोंथां
अक्ट'बर दिसेम्बर औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय बे समावनो माने माइ मोनैनि सिगांनो जोंनाव मोनसे माबा दंमोन नोंथाङा जायखौ होनो जों खाथिगासा
औ औ खाथिक गासा
औ माइया माने मोजांङै जाथों मोजाङै थायथों जेबो बेमार आजार दाजाथों होननानै गावाबागाव भगबानाव गाबागाव इसोरनाव दुब्लि बारियाव आलारि बाथि सावनानै माने गाबागाव इसोरनाव माने बोर बिनाय बा आर'ज गाबनाय मोनसे नियम दं नोंथां औ बेफोरखौ जों गोबाङानो फालिनाय जायो नोंथां औ बेबादिनो माने माइ खौ माने फेदेरलांनाय जायासै जेब्ला हानाय सम जायो नभेम्बर डिसेम्बर हानानै बिदिनो लाबोनानै मा खायसे खायसे मोसौजों मारा होबाय मोसौ गोनांफ्रा ट्रेक्टरजों मारा होबाय ट्रेक्टर गोनां फोरा मिचिनजों मारा होबाय मिचिन गोनांफोरा आरोखि औ बिदिनो आ जेब्ला माराय होखांङो अब्ला बेखौ आराम लामनानै मोजां फोसाबनानै ओ खाथिनि बाजारफ्राव जों फाननो लांनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो फाननानै मा खालामबाव गावबा गावनि नखरखौ मा बिजोंनो माने नायलांनाय आरोखि नाथाय खायसे खायसे मा ओरैनो बिगासे बिगानै हा गोनांफ्रा खायसे खायसे नआवनो दोन जानो थाखाय दोन्नायखौ जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां आरो खायसे खायसे मा उफाय गैयैयाव माने बेखौनो फानहैनाय जों नुनो मोनो आरोखि नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माइनि आबाद आबादखौ मा रोखोमै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो मा मा आदबजों मावो नोंथाङा एसे एसे फोरमायनो हागोन नामा आरो बेनो लोगोसे माइनि अनगायै दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावो एसे बेखौबो फोरमायफानो हागोन नोंथां।
नांगौ नोंथां नौ नौ माने नोंथाङा जे माने बुंला
माने बुंलांबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम औ माने बिसिनि साइदआवहाय माबायदि खेथि खालामो बिथांङा मोजांङै फोरमाय बाय औ
नंगौ नोंथांङा जेरेै बुंनांगोन फ्राय जोंनिथियाबबो बिदिनो माने खेथि खालामनाय जायो आरो माइ आबादफोरखौ
औ जेरै नोंथाङा बुंदों औ माने
मानो
जिहेथु जोंनि माइज औ नंगौ नंगौ जायखौ जों खोथिया फोगोन औ
बेखौ जों सिगांग्रो सिगांनो गोदोनि समाव बुंनो थांङोबा आरो दानि समावथ एसे सोलायबाय माइजनि ज दानियाथ' माने सिगांथ माने जों मोसौफोर
माने सिगांथ' म जों मोसौखौ जों मारा होयो नङा औ नंगौ नंगौ औ दानियाथ जोंना बांसिनानो ट्रेक्टरजों दंबावबसो औ नंगौ नंगौ माने द्राम जिहुथु सौफैबाय औ औ बेफोरजों मारा होनाय जायो नालाय एसे
ओ माइज्लि दोननायाव एसे बांसिनानो
बांनानो सोरबा सोरबाया माने दोननो नागिरला औ बांसिन ओंखारनो माने औ पेकेटनि फयो औ औ औ
औ माने बेफोरखौ जोंना बांसिन बाहायनाय जायो आरो दानिया माने बे द्रामाव होनाय फ्राय एसे
' खस्थ मोनो औ औ औ कस्ट मोनो बांसिन बाहायनाय जै बिदिनो जेरै नोंथाङा बुंलांदों माने
जों दुब्लिखौ बासिनानै लाग्रोनांगौ जायो जेब्ला माने जों जिहेतु जेराव खोथिया फोगोन होगोन माने बे दुब्लिया ओरैबायाददि जानांगौ जायो जे माने बुंनो थांङोब्ला माने बेनो सबसे माने दै बा बाराबाबो आगारनो हानाय बा दै खम जायोबा सोनो हानाय
औ बेफोरबायदि दुब्लिखौ बासिनानै लानांगौ जायो औ नंगौ नगौ। जिहेथु जों खै बिदा गायगोन औ औ जोंनि खोथिया थैदबल नांगोन औ औ औ औ
बिनि उनाव जों खारायबाय खारायनायनि उनाव दै एसे सोनानै
औ औ औ औ
सामार होखांनायनि उनाव जोङो आलिखौ दानसिगोन। आलि दानखांनायनि उनाव जोङो बर' होसिगोन फार्स्ट मोसौजों जि एवनाया जोंना खनबा एवो नालाय जिहेथु बर' होखांनायनि उनाव खनसे जोङो सामार होखांनायनि उनाव आलिखौ दानखांनानै
औ नोंगौ नोंगौ।
सोरबा सोरबाया खनसे एवगारखां
औ औ औ औ नंगौ नंगौ औ औ। औ
ओ खदालफोरजों बा रयनाफोरजों हनानै जिहेथु खोथिया थिलि जोंना खोथिया फोग्रा जिहेथु सिरा बानायनाय जायो
औ नंगौ नंगौ।
बेखौहाय जों माने रयना बा खदालफोरजों हनानैहाय माने मैजों बोनानै
औ औ औ औ
औ औ
सोरबाया थास' बिलाइ खोबो माने बिदिनो एसे गाजा बेरहोनानै
औ औ औ नंगौ। औ
थिया फोनानै जिहेथु देरबाय देरो बा जोंना गायनायनि सम फैबाय जिहेथु एक मास देर मास सोरबाया एक मासाव गायो।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
माने बेफोरबायदिनो गायनाय जायो आरो नोंथां। उम उम
औ औ नंगौ। गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ जोंना समाबो जोबखाबाय नोंथां औ औ। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम औ औ।
औ औ दे होमबा नोंथां ना?